हेल' नोंथां खोनादों ना?
खोनादों गोजोन फुंबिलिनि गा
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिं गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसेनो नोंथांङा दा मा खालामदों
आंङो नआवनो दं नों थां दाथ जेबो खालामनाय जायाखै नआवनो दं ओ दिनै जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनांगौ मानो होनोब्ला आथिखालाव खोब दैबाना जानानै जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव खोब खहा जानायखौ नुबोगासिनो दं नोंथां बेनि सायाव जों मा माबायदि राहा लायोबा मोजां जागोन नोंथां
ओ आजिखालि बे दैबानानि सायाव नोंथां बेनि सायावथ' आंहा बारा माबा गैया अब्लाबो एसे दङ बेखौनो बुंनो सानबाय ओ दैबानाया दा नोंथांखौनो बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दैबानानि सायाव नोंथांमोननिख्रुइ बोरै सोलिनानै दं दा बर्थमान जोंनिथिं दै बानाया एथबां गैया बा थासारिखौ आं नुनो मोनाखै अब्लाबो सिगांनि समाव नुनो मोनोमोन जोंनि माखासे दैबाना थासारि जानायफोरखौ बेफोर दैबाना थासारि जाना थानायफोरखौ जोंनिबा बायदि जायगायाव नुनायाव जोंनियाव माथावरि बायदिसिना खोनानै बे दैबाना जानाय जाथायनिफ्राय जों एसे जानगाराव थानो हाबाय दा नोंथांमोननिखै दैबानाफोर जाबाय बायदों नामा
नंगौ नोंथां माने जोंनि ओनसोल बा खा थि खालायाव दैबाना जानायखौ आं नुदों मानो होनोब्ला दैबाना जानानै खोब माने सोरनिबा न' सोरनिबा बिफां लाइफां सोरनिबा दाउ दाउ अमा बैफोरनि थाखाय माखासे जेंना सोमजिदोंब्ला माने मोसौखौ जों मायाव खानो बा अमाखौ जों मायाव खानो बैफोरनि माने जेंनाफोरा सोमजिनायखौ आं नुनो मोनदों माने दैबाना जायोब्ला बैफोरबायदि थासारिया बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथि खाला गामिफोराव बेफोरबायदिया जाबाय थायोबा बोसोरफ्रोमबो जों नुवा नाथाय सम सम माने बोसोर बोसोराव माने अबावबा बोसोराव जायो अबावबा बोसोराव जाया बेखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो आङो मोनसे दानिसो अबावबा मोनसे जायगायाव आं नुबोदों बा नुनो मोनदों बा आं खोनादों माखासे ओरैबायदि दै जानानै बा दैनि खाथि खालायाव माने हाया गुगानानै बा न'आनो माने गुगालांबाय आरो दैयाव बेफोरबायदि थासारिया दैबाना जायोब्लाथाय जायो आरो बेफोरखौ जोंङो माखासे बेफोरबायदि जेंनाखौ जों बोस्रांनो थाखाय खामानि मावनोब्ला जों माखासे ओनसोलनि खाथि खालानि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन बे दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै जों सोरखार होनो हागोन बा दैबानानि माखा बे जेंनाखो जेंना सोमजिनायखौ जोंङो बोस्रांनो हागोन जोंथ एसेबां दै जानायखौ एसेबां होबथानो हाया नाथाय अब्लाबो जों माख माखासे एसे एनैखौ जोंङो हम थांनो हायो नाथाय जों बैफोरनि राहाखौ जों माबायदि दिहुनो बैफोरबायदि जों राहा बा बैफोरबायदि जेंनाखौ जों माबायदि फोजोबनो होनोब्ला जों बैफोर फोजोबनो थाखाय जों राहायानो जाबाय सोरखारनिसिम जों माखासे जेंनाखौ जों लिरना हरनांगौ बा सोरखारनिसिम जोङो जेंनाखौ जोंङो फोरमाय हरनांगोन बिदि आरो नोंथां माने। आं माने बिदिखो सानो माने जोंनि बेफोरबायदि हालामनि माखासे जोंनि ओनसोल बा जोंनि गासै जायगाफोरावनो माखासे दैबाना जायोबा बैफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जायो जायनि जाहोनाव गामि ओनसोलनि थासारिफोरा खोब माने खहाजों बा गासै जेंनाजों मोगा मोगि जानानै खोब दुखुनांथावै माने गामि ओनसोलनि थाग्राफोरा बेफोरबायदियाव माने जेंनाजों मोगा मोगि गोनां जायो आरो बेफोरबायदि आं नुनो मोनबावदों माखासे फरायसाफोरा दैबाना जायोब्ला माखासे दालां मोनसे मोजां गैया दालां मोनसे बानायनो थाखाय माखासे खोब रायजो राजाफोरा नाजायो नाथाय गोबाव सम थांङा माखासे दैबाना माखासे बायदि बायदि मा होनो मा होनो बैखौ माने गोरान बा माखासे गाज्रि थासारि जानानै बायलांफैनो बेफोरखौ जोंङो माख माखासे जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय जोंङो माखासे ओनसोलनि थासारि बा जोंनि समाजनि दैदेनगिरि माखासे गेदेर गेेर साननो हनो गोरों बिथांमोना जोङो बैफोरबायदि थासारिनि सायाव जों मावोब्लाथाय हाबा मावोब्लाथाय समाजाव बैबायदि जेंनाखौ जोंङो बोस्रांनो हागोन ना। आरो आंङो नुबावदों बे माखासे ओनसोल बा माखासे गामिफोराव मा होनो दैबाना जायोब्ला फरायसाफोरा बा दैनि गोथौब्लाबो माखासे ओ गामसा गाननानै बेजों बारबोनानै माखासे फरायसालियाव फैयो माख माखासे आरो गामसा गाननानै आरो दैखौ बारखांनायनि उनाव पेेनखौ बा गावनि फरायसानि दड्रेसखौ गाननानै फरायसालियाव थांफिननो गोनां जायो बेफोरबायदि जेंनाया खोब दुखुनांथाव खोब साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो समाज दैदेनगिरि साफ्रोमबो बरनि साननो हननो गोरों बिथां बैफोर बादि थासारिनि सायाव जोंङो खामानि मावब्ला बा फरायसा फोरनि जेंनाखौ जों बोस्रांङोब्ला फरायसाफोरा माबादि दैजों बारबोदों फरायसाफोरा माबायदि एसेबां खसथजों जाबादि दैज्लां बोथोराव माबायदि खहा जादों माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जादों बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा समाजनि जौगाथायनि खामानि मावनाय ओंखारनायजों खोब मोजां जागोन बा फरायसालिफोरनि जेंना बा दैज्लां बोथोरफोरनि जेंना बैफोर जेंनाफोरा माने ओरैनो अट'मेटिक माने गोजानाव जानगार जालाांगोन आरो जुदि जोङो सोरखारनि सायाव जुदि बेफोरबायदि जेंनानि सायाव जों जुदि माबा मोनसे दैथायहराब्ला जोंनि जोंनि जि मोननांगौ खिनिखौ जों दैथायहराबा बा जोंनि ओनसोल बा समाज गासै जायगानि माखासे दैज्लां बोथोरफोराव माखासे जेंना जायो। बै जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय जों सरखारारनिसिम गोसोखां बिलाइ माखासे बायदि बायदि लिरनानै जों हरनांगोन बा जोङो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो माखासे लिरनानै हरनांगोन गोरों गोरा सुबुंफोर थायो जाय सुबुंफोरा लेखा लिरनो रोंङा बै जोंङो गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लानानै बैफोरबायदि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो हायो जों माखासे लेखा फरा गोरों रोङाब्लाबो अब्लाबो जों माखासे आइडियाफोरखौ जोङो होग्रा थानांगौ बा बुंनो हानांगोन बा जोङो सोरखारसिम जोङो बुंनो हाथारनांगोन बै जेंनाफोरखौ जोंङो बोस्रांनो थाखाय बा दैज्लां बोथोर बोथोर बा अखा बोथोर बा नैबा नै दैज्लां बोथोर समाव जों मा माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जायोब्लाा गामि ओनसोलाव जोंङो माखासे मोनसे मोजां लामा गैया मोजां लामा गोयैनि जोनाव जोङो माखासे हाब्रु जायो अखा एसे हायोब्लानो माखासे ओ फरायसालियाव थांनो गोनां फरायसाफोरा फरायसालियाव नांगौ समाव जों मोनैया माखासेस समाव मा होनो अखानि मा होनो हाबुरफोरजों मा होनो बिखुं बा बायदि गस्लाफोराव खोब हाबोरफोरा नाङो। नांनानै लेथ्रा जानांगौबो गोनां जायो सानसे साननैनि गेजेरावनो जों मा होनो गस्लाखौ सुनानै माखासे अ सुफिननो गोनां जायो बा गाज्रि जायो बिनि जाहोनाव माखासे फरायसाफोरा नांगौ समाव माने फरायसालियाव मोना बैफोरबायदि गामि बा बैफोरबायदि लामाफोरा गाज्रि जानाय थासारिफोरखौ जोङो फोरों गिरि बा माखासे सानो हनो गोरोंफोरा बेफोरबायदि हाबानि सायाव बा हाबाफारिफोरखौ जों लानानै मोजां खालामनांगोन लामा सामाफोरखौ नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव?
औ नोंथां नोंथांनि सितुयेसन नोंथांनि प्रब्लेम आरो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिनो हमबाय माबोरै थासारियाव नोंथाङा नुबोनो मोनदों थिग बेबादिनो नंगौ नोंथां आंबो नुबोदों ओ मोनसे समावहाय जोंनि सायेटजोंबो आं दा गुबुननिखौ बुंथला जोंनि सायेतनि आं बुंनोसै आं जि मोगथां महराव मोगथाव नुबोदोंमोन जोंनि जायगायावबो मोनसे समावहाय ओ गोबां सम दैज्लां बोथोर फैब्लानो गामिफोरा लोमोमोन गामिनि थासारि आरो लोगोसे ओ थांलाय फैलायनि राहा जिथु नागिर लामा बैफोर लामाफोराव दालां थायो बै दालांफोरखौबो बुफाय बुसिरि बुफायनानै फरायसालियाव थांनाय बायदिसिना दावबायथिंनायाव थांनाय बैफोर जायगाफोराव ओ बैफोर समाव हेंथा होयोमोन बेफोर थिग बेफोरबायदिनो ओ गामिनि जिथुनाखि सिगांनि समाव ओ खाथि खालानि जि समाज सिबियारि बिथांमोन दंमोन सारमोन दंमोन बा माखासे ओ दंमोन बिसोर गेदेर गोलावफोर दंमोन बिसोरो थाबैनो नायनानै ओ बैफोर जायगायाव बा माखासे समखौ माथावरि होबाय किसुमान जायग गायाव दालां होबाय बेफोरबायदियाव होबथाबाय थिग बेबायदिनो नोंथांमोननियावबो ओ सिथुवेसनखौ नायनानै बा जायगाखौ नायनानै बबेबा मोनसे जायगायाव मा होनांगौ मा जायगायाव मा खालामनांगौ बेखौ ओ जोंनि गेदेर गोलावफोरनो खबरखौ हरनानै बे गेदेर गोलावफोरा थाबैनो नायनानै जोंनि ओ दुखुथिया जानानै थानाय बे दै दै लोमजानानै आलाय सिलाय जानानै थानाय बैसोरखौ ओ थाबैनो रैखाथियाव लाना फैनांगौखौ जोंबो नाजागोन आरो लोगोसेनो जोंबो हायोबा जों गेदेर गोलावनियाव थांनानै बा गासैबो जयै खौसेयै जानानै बै खामानिखौ जों मावफुंनो नाजानांगौ लोगोसे जों बैफोरबायदि खामानिखौ होबथानो थाखाय जों सिटुवेसनखौ नायनानै बबे जायगायाव मा नांगौ बबे जायगायाव मानि आंखाल मा ब बेफोरखौ खौ लानानै जोंहा एसे लिस्खौ लानानै थानानै जोङो ओ गोजौआवहाय फाथायहरनानै जों बेनि सायाव सावरायहैजागोन नामा बेखौबो आं सानो लोगोसेनो फरायसाफोरा दा स्कुल कलेज बा बायदिसिना थांनायाव जुदि जेंना जा दों बैसोर जेंनाफोरनि थाखाय थाबैनो बैसोर फरायसाफोरखौ जोङो ओ गेदेर गोलाव जों गोजौआव रायलायनानै नोंथांमोना रायलायनानै बे एसे जि जायगायाव गोरान जायगा बै जायगायाव दोनफैनो हानाय माबा मोनसे सुबिदा बे सुबिदा राहाखौ थाबैनो बिनानै बिनांगौ आरो बिनानै होआबा जोंहा बेखौ दाबि खालामनांगौ मानोना बे फरायसाफोरा बे दै बारनानै बा माखासे जेंनायाव बोरै फरायसालियाव फैनो आरो इस्कुलनि ड्रेसफोरा हाब्रु हाला ओ गद द्रेस ओ इउनिफर्मफोरा जुदि गिसियै फैयो बै फरायसाया फैनानै फरायसालियाव जिरायनानै मा फरायनो गिसियै बेनिखायनो बेखौ थाबैनो जोङो एक्सन लानांगौ बा गोजौआव एक्सन लाहोनानै जों बेखौ थाबैनो बे जेंनानिफ्राय जों बो खारनो नाजानांगौ। जुदि दा बुंनो नंगौ नोथा
नंगौ नोंथां नोंगौ। मानो होनोब औ औ माखासे औ औ नों औ माने माखासे बेफोरबायदि जेंना खौ जों बोस्रांनो थाखाय खामानि मावबा नोंथाङा जिबायदि बुंलांदों नोंगौ थारैनो जोङो बेफोरबायदि हाबा मावनांगोन आरो जोंनि समाज जोंनि जायगा बा जोंनि हालामनि माखासे जों जेंना जेंसिफोरखौ जों बोस्रांनोबा माखासे जोङो सोरखारनिसिम लिरनानै हरथारनांगोन आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बेफोरखौ जोङो सुस्रांनोबो हायो नोंगौ जों दिनै गोबां खोथाोननो सावरायबाय नोंथांजों जों मा माखासे मिथियै बाथ्राखौबो नोंथांनिफ्राय मिथ मिथिबाय आंनिफ्रायबो मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनो मिथिहोबाय बिदिनो इयुन समाव जों माखासे गोनां गोनां आयदाखौ लानानै जों सावरायबाय थानो मोनथोंबा जों सावरायबाय थागोन बा जोंनि हालाम जोंनि समाजनि जौगाथायनि थाखाय जोङो माखासे बेफोरबायदिनो जों सावरायलांबाय थागोन बा बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो आयदाखौ लानानै जों बिबुंथि होबाय थागोन बिदिनो जोङो माखासे खामानि मावलांबाय थासिगोन आरो जोंनि थाखाय बा जोंनि हालामनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय बा माला समाव मा जागोन माला समाव जोंनि ओनसोला जौगाथाय जागोन माला समाव जोंनि हारि बा जोंनि समाजा मोजां लामायाव थांगोन बेफोरबायदिनो सायाव जों माखासे सावरायबोगोन। सावराय इयुनावबो जों सावरायगोन दिनै माखासे गोनां आयदानि सायाव जों सावरायबाय दिनैनि सावरायनांगौ हाबाफारिखौ बेयनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।